औ नोंथां औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
औ औ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दायो दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ औ
आरो नोंथाङा?
आंबो जिरायनानै दं इयावनो।
औ मोजां दे।
दे होमबा नोंथां जों एसे सावरायलायनोसै। बैसागुनि बागै। बर'फोरनि बैसागो माबायदि खुंबोयो माबायदि खुंङो‌ औ औ बैस गो होनना बुंनो थाङोबा बर'फोरनि जिनै दाननि गेजेराव बोस सागुआ गिबि सान गिबि मांखो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
उम गिबि मांखो दा जों बैसागोआ खम आगोलनिफायनो गोदो गोदायनिफायनो गोबां ओ ग्रोम ग्रोमै बैसागुखौ जों, खुंबोबाय थायो आरो बर'फोरा। हमबाय थायो जाबोबबाय थायो। आगोलनि जोबोरैनो मोजां जोबोर मोजाङैनो, आगोल आबै आबौ आबै आबौ आजै आजौफोरा मोजाङै ग्रोम ग्रोम बिदि इन्टारेस्ट खालामबोयोमोन आरो, नोंथां नङा होमबा?
औ नोंथां।
दा नाथाय। एसे एसे खमायनाय खमायनायावनो समाबोजों लोगोसे गुबुन गुबुन डिजिटेल मुगा जानो जाबोबाय दङ। बेजों लोगोसे बेफोरबो। खमायबोबायदों आरो।
ओम।
अ आगोल बोराय बुरैफोरा। गोबाङैनो न'खर न'खर मागियोमोन। औ जमा जमा‌। जौ जौ लोंनाय माबा जानाय बेदर फिसा जानाय, बेबायदि मोजाङैनो बैसागो दानसेया बैसागो दानसेसिम बेबायदिनो बैसागु खुंनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थाय दा जोंनिया गोबां होबाय दङो दा माबायदि बैसागो खङो होनबा जोंं मोननैसो ओरैनो बुंनोसै नोंथां। दा जोंनि बैसागो नि ओ बे सैथो मांखानि दमांसिखालि, बैसागो एबा सैथ मांखानि गेजेर दमांसि खालि
औ नोंथां।
बे दमासिखालि जोंनिया फिथा ओ खावनाय जायो नोंथां। ओ गोबां गामियानो। आवबो जानो हायो। जोंनिया मागोबो खावो बे बैसागु गोआवबो खावो आरो नोंथां। जेरै हा ह लावदुम फिथा थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा बेफोर सावनाय जायो आरो नोंथां। आरो सोरहाबा सम गैयाबा। बे दमांसिनि सानसे साननैसो सिगांनो बे फिथाखौ सावग्रोनना दोनो आरो नोंथां।
ओम नोंथां ओम।
बे दमांसेखालि जोंनिया मोसौ मोसौ बैसागो बुंनाय जायो नोंथां। बे सानखालि मैसोखौ लानानै थानैनो बैसागु जायो। दा मोस बे सानखालि बै मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। आ ओ बे मोसौ थुखायनो गोबां जोंनो बेसाद नांगौ जायो, जेरै ओ दै फानियाला फिथाइ फान्थाव देग्रो गुथिनि बिलाइ ओम बेखौ नांगौ जायो जोंनो आरो हालदै नोंथां हालदै गोथां। बेखौ जोङो मोखौ थुखैनो थाखाय। ओमफ्राय जों थुख्रा थुख्रा हाना लायो ओमफ्राय मालेंबो सुयो मालेंबो सुयो आरो थुख्रा थुख्रा हाना ल लायो ओमफ्राय बै थुख्रा थुख्रा लानायखौ मोसौखौ जोङो हाखर एबा दैखर दैमा दैसा बेफोर लाना थांनानै मोसौखौ थुखैयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
थुखैयो थुखायनानै बै थुख्रा थुख्रा बै लाव फिथाइ ओ हालदि फान्थाव गुथि गुथि बिलाय एबा ओ थानि फिसाजों दालाइ फिसाजों बुनाय जायो आरो। बेयाव माने मोनसे फोथायनाय दोङो जे ओ मोनसे मोन्थोर दं लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायलां बिदि मोजां मोजाङै थानानै मोजाङै मोजाङै फुलिर बारायलां होनना ओ नोंथां बिनि थाखायनो बेफोरखौ मोसौ बिहुखौ सानखालि बिहुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंथां मोनथि बेबायदि ना नोंथां?
नंगौ नोंथां माने बैसागु होननानै बुङोबा गोदोनिफ्रायनो स सोलिबोनाय बेयो मोनसे बर'निनो फोरबो नङा होमबा गिदिरथार फोरबो आरो बेखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां गाजा गोमजायै जोंनि बर' गामिफोराव खुंबोदों। आरो बेफोरखौ गोदोनिफोरखौ नायोब्ला जों नुयोमोन गोदोनि समाव न'खर न'ख खर बेबायदिनो बैसागुनि मुङै रंजानानै औ गावनो आखाइजों माखासे ए। रिंगु दामसाफोरखौ दामनानै खननानै मोसानायफोर जों गोदोनि समाव खालामबोनायखौ जों मिथियो औ नुयो नाथाय औ नोंथां बुंनाय बायदिनो दा गोबां माने डिजिटेल माखासे दामग्रा आगजुफोर ओंखारनायजों दा बै बेफोर बुस्थुफ्रा जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय गोमालांनो हमदों नंगौ। नोंथां बुंनायबायदिनो औ। बेबायदिनो जादों नाथाय
आरो बेफोर बेफोर फारसे इन्टारेस्टबो गैया जालांदों मा ओ मानसिफोरा गोदान मुगानि गोदान दामग्रा दु देग्रा अखारनायखाय
उम दा आं बेखौनो सानो माने जों हारिमुखौ लाखिनोब्ला
औ औ
माने बेफोरबायदि गोदान मुगानि दामग्रा देग्राखौ बाहायालासे जों गोदोनि बायदिनो जेरै खाम सिफुं से सेरजाफोर दामना नै ना आरो औवानि मोनसे औवाखौ दानखावना लानानै बे आ खायनि जों दामग्रा मोनसे आगजु आरो खावांफोर बेफोर खौ लानानै जों जेरैबायदि रंजायोमोन बे बायदिनो रंजा नांगौ आं सानो आरो जोंनि गामिफ्राव जोबोर मेहेर गोनांसिन नुगोन। समायनासिन नुगोन गावनो देंखो बोनानै सोरखौबा एदावनाय मेथाइ नङा होमबा? गोबां बैसागुनि मेथाइ जों लेखाफोराव नुबोयो नोंथां। उम आरो बेफोरखौ बाहायोब्ला आं सानो माने मेहेर गो नांसिन जा
नंगौ नोंथां नंगौ। आ बिदिनो बैसा गु जोंनिया स्नि सान खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? स्नि सान खुंनाय जायो। बिदिनो दमासे खालि मोसौ थु खैनाया थांबाय, बेबायदिनो बैसागुआव गोबां आ गोबां नखंफोराव जो न'खरफोराव जोङनिया साख्रि मावनो थाहैनाय गुबुन रायजोआव गुबुन जिल्लायाव खामानि मावनो थाहैनाय बिसोर रंजानो थाखाय बोसोरसे आव जेब्ला खनसेल' जायो नालाय बे बोसोरसेयाव खेबसेल' जानाय खाय रंजानो फैजोबो आरो गासै बो जायफोरा ओ हायो आरो बेबो फायजोबनाय जायो। आरो से थारिखै जोंनिया मान सिनि बिहु होनना जायो बुंनाय जायो नोंथां। मानसि बिहु से तारिकनिफ्राय। बे सानखालि जोंनिया ओ गोदोरा उदैखौ मान होनाय उ दैया गोदोरखौ खुलुमनाय बिदि खालामो आरो नोंथां फुङाव दुगै फुङावनो दुगैस्रां लोमस्रां गोदान गोदान गानो आरो नोंथां। सोरबाफोर बाहागिफोरनो गथ'फोरनोबाबो बोराय बुरैफोरनोबाबो गोदान गोदान सोरबाफोर दान होयो आरो गाननाय जोमनाय जेरै गेन्जि गामसा बिदि से थारिखारि होनाय जायो आरो जायफोराहाय होनो हायो आरो नोंथांनाव आरो गासैबो बिदिनो गोदान गोदान गाननानै न'खर न'खर थांनानै बोर बियो आरो ओ गेदेरफोरनियाव ने बोर बियो बे मानसि सा मानसि बिहु एबा मानसै बैसागो खालि आरो
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बैसाग दाननि बे सेक खालाराव बिदिनो मान होलायनाय जों नुयो नङा होमबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव औ उन्दै उन्दैया गेदेर बेखौ मान होनाय आरो खुलुमनाय जों मान होनाय आरो बिदिनो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय। नङा होमबा औ बेबायदिनो जायो आरो बेबायदि बिदिनो गोबां बैसागुआथ' दिने दिन नो गोबां आलदा आदा आलादा जालाङो नालाय मालाबा बैसागुनि बैसाग ब माने मोसौनि बैस बैसागु आरो बेबायदिनो उम गोबां बैसागु दं आरो बे बैसागुआव माने माखासे गोबां मैगं थाइगंफोर खौ खांनानै जायो नङा होमबा औ गोखा गोखै बर'नि माने बेफोरबो स'लिबोनाय फोरबो औ
भाजि बिजों ओ लोगो बानायना लोगो खालामनानै एवना जायोबा बेराम आजोर जानो हाया बिद
औ औ बेफोर फोथायनाय दङ' जोंनि बर'नि सायाव बर'फ्रा गोदोनि ओमफ्रायनो बेफोरखौ फोथायबोदों। आरो दासिमबो बेखौ खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ औ मोननाय जायफोरनि गामियाव दङ' बिफोर खौ बि बिथांमोना जायो आरो जायफोरा गैया बे गामियाव मोनसे मोननै जिंखिया एबा गोखा गोखै मोनसे मोननै मोनबा बे मोननै मोन थामदोनो जायो आरो। लोगो हदाय माने जेरै फुंखाबो दङ' फुंखाबो दङ' अ बिदिनो स्नि सान जोंनि गामि गामिनिफोरा रंजायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ दामनाय देनाय लानानै जे खाम सिफुं सेरजा
औ नंगौ। थारैनो जोंनि हारिया माने गावनिनो असे दामग्रा देग्रा दंखायो नालाय दा बेफोरखौनो लानानै जों दासिमबो गामि गामि रंजानायखौ नुयो औ।
जमायनानै रां जमायना
औ नोंथां।
जास्रांनाय जायो एसे।
अ' नोंथां नोंगौ थारैनो
बेबायदिनो जोंनिया जौस्रां औ औ औ नोंथां।
जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय दे होमबास
औ औ नोंथां जागोन दे औ नोंथां दे हामबायसै।
औ औ